खोनादों खोनादोंना नोंबो
ए खोनादों ओमफ्राय फैगौ रबिबाराव से खोनादों हनायनो नामा खोनादों फैगौ रबिबाराव
औ सिरियाखाना आंबो नायनो गोसो जादोंमोन औ-औ-औ नाय नो आं गोसो दङ औ थांजागोन दे
खोनायाखै नामा नोङो बै सिरिया खानायाव गोदान हादरनिफ्राय गोजान दस्रा गुबुन हादरनिफ्राय माबा जिब लाबोदोंनो
औ खोनादोंमोन खोनानायाथ' मा मुं होनो मोनथाय आरो जोंनि बे माबायावबो बे हाग्रामायावबोथ' मोनसे मोन मा होनो मै बायदि मोनसे ओंखारदोंमोन ना एसे औ रादाब बिजोंफोरावबो नुबाय थादोंमोन आङो रादाब बिलाइ खौरां बिलाइयाव नुदोंमोन औ-औ बेबो गोबां सावराय जादोंमोन
आङो सिरियाखानाफ्राव नुफेरि जिब जुनारफोर गोदान गोदान लाबोदों होननायखाय आं नायनो लुगैदोंमोन मानो होनोब्ला एसे आंहा जिब जु जोंना नायनायालाय एसे जिबनि फारसे बोला नालाय बेखायनो नायनो नामा सानदोंमोन
आंबो थांनो गोसोखथारमोन आं लोगोसो लानो नोंनो फन हरनो नागिरखादोंमोन नों हरबाय मोजाङानो जाबाय दे
ओमफ्राय ओरैनो मा मा जुनार नुफेरखो नोंथाङा नोङो लोगो
आङो जुनार होनोब्लाथ' बेबायदिनो मैदेर मोख्रा ओमफ्राय बे मा होनो बेखौ मा होनोमोनलाय जल' हस्ति खौ नुदों नुफेरबाय' बिराद लेट थ्रा थायो मोनामो खाथियाव थांबाबो
औ आमफ्रायो मा होनो बेखौ मै नुदों ओमफ्राय मै नुबाय गान्दाखौ नुफेराखै गान्दायाथ' आरो जोंना माबायाव ओरैनो थालाबायाना सेराव मेरावनो माहा यारि हाग्रायावसो
नों खोनादोंना थसे गंआरि गानदानि सोमोनदै नों खोनादों ना
औ खोनादों आं बेखौबो नायनो जोब औ
जों खोनादों मोनदों मोन आरो सना गाबनि मोख्राखौ नुफेरबाय नामा नोङो
सना गाबनि मोख्राखौथ' औ नुफेरबाय एसे
अ नंगौना
नुफेरबाय नुफेरबाय लोगो बेखौ ओं
औ आरो बै मोनसे जिब बेबो नायनो जोबोद समायना नुयो जे बिदिनो समाय होनो नांला आरो मोनसे जि गोदान मा नाम होनो बावबाय दा बे जि जिबखौबो लांबाय होनदोंमोन बे सिरियाखानायाव माबायाव जुनारसालियाव बेखौनो नायनो नामा साननानै आङो गोसो जादों आरो
औ नायनांगौ लोगो नायगोन जोङो फै फैगौ रबिबारावनो थांथारसै
थां जायो थांनाया आंनि लाइफाथ' हाग्रा मालाबा हाग्रा ओनसोल बे पार्काव माहारियारि पार्कफोरावबो थांजागोन नामा बेफोरावबोथ' गोबां जिब जुनारफोरखौ नुयोनो माथो
औ नुयो नुयो नुयो नाथाय बेनि थाखाय थाखायबो माखासे मानि ओ बोथोर थायो सिजोन थायो बेहाय थांब्लासो माखासे जुनारफोरखौ नुयो होननानै आङो मिथियो जेला हाग्राफोरा बे माबायोना बै औ
औ ओमफ्रायो
गोरान बोथोराव एसे
एक
मा होनदोंमोनथाय लोगो
मा होनो बेखौ फु समाव जिब जुनार गामायाव ओंखारोनो फुंबिलियाव सान ओंखारायजों लोगोसे आदार जाफैयो नालाय बिसोरबो
औ औ
औ बेफोराव नुयोबा जोबोद गोजोन मोनगौमोन आरो
औ जों बे जोंनि खाथिनि ओनसोलनिनोथ' बावैसो फोसावजानाय
औ
माहारियारि हाग्रामा महरै बेवहाय जोंहा थांनांगौ बेवहायबो
औ बाहायबा मा मा जुनार दङ नै दाखालि माथो आं खौरां बि बिजोङाव नुदोंमोन औ मा होनो बे माहारियारि हाग्रामानिफ्राय आ सना गाब मोख्राखौनो सिखारि माखासे सिखारिफोरा लानानै
औ औ नुदों नुदों आंबो मा स्नि ना मा गुखौनो माबादोंमोन ना औ बिसोरो फालांगि
जोंनि दासोमबो मानो जोंनि बुं दे
बेयो एसे मानि मा होननांगौ फालांगियारिफोराथ' आरो गोरलैयैनो रां खामायनायनि राहाखौल' नागिरो सोबा सोबा गेना खान्थियै जोंहा जोंनि सम्पद खौनो मानिे रैखाथि औ रैखाथि होनांगौ बायदिखौनो साना आरो माबोरैबा रां रुफा खामायनो हागोन बेफोरखौल' सानो बेनि थाखायनो आयेननि बेरेखा थांनोबो गिला
नोंगौ नोंगौ नोंथां
दंफां खावनाय मानायनिबोथ' गोबां औ रं दंफां खावनायनिबोथ' गोबां फैयो
जों सुबुं माहारिया नो मोजाङै नायबिजिरनानै नायोबा जों सुबुं माहारिनियाव गोबां दायफोर दङ' जिब-जुनारजों दावहा सोलिनायाबो मैदेरजों दावहा सोलिनायाबो जोंनि जि आस सुबुं माहारिनि गोरोन्थि होननानै बुंनांगोन मानो होनोबा जोंनि सुबुं माहारि फोरा हाग्रा ओनसोलखौ दानस्रांनानै बेफोरबायदि हाग्रा ओनसोलफोरखौ दानस्रांनानैसो आथिखालाव न' लुगासिनो दङ' ओ गिदेर गिदेर न' बां लुदों आरो हाग्रानि गोबां लांदों हमनाय बि दानस्रांनाय दानखुमा दानखुमा लाबो नानै फाननाय बेफोरबायदिया फालांगि फानाय बेफोरबायदि ओ जाथायफ्रा जागासिनो नङा होनबा आरो जिब -जुनारखौबो जोंनिया ख'हा खालामगासिनो दङ' बेबायदिनो मोननो थांला सिखिरि सिखिरि, गान्द'ला आरो
ओम
ओ मा होनो बेफोरखौ सांग्रेमा बेफोरखौ मा बेसेबां नुबावसै आथिखाल खालाव नुनोनो मोनला माथो सिखिरिखौबो गोबां जों ओन्दै समाव गोबां सिखिरिफ्रा बाफैयोमोन समायना-रमायना बिबारफ्राव बिदै सोबफैयोमोन आथिखालाव नोंथाङानो नोङो नोजोर होदोंना लोगो नो नों नोजोर होदोंना लोगो बिबार बिबार समायना-रमायना बिबार थाब्लाबो बिदै सोबनो थाखाय सिखिरिया बाफैला आथिखालाव बेरे बाहा लानायफोरखौ जोबोद खम नुलांसै माने जों बुंनांगोन आरोना गोमालांनो हमजोबबाय सिखिरिया ओरैबायदि समायना-रमायना थायोमोन मोनसे समाव नुयोमोन ओन्दै सम समाव जोङो न' न'नि बि बिबार बागानाव बाफैयोमोन ओरैबायदि समायना-रमायना ज' ज' फैनानै
औ
आथिखालाव नुनो थांला माथो
औ बेफोरखौ नुयोब्लाथ' दा माबाफोर मा होननांगौ एलियेनजों समान बेफोरबायदिसो मोनखांलाय लाङो माब्लाबा समाव नुयोबा आ औ गोसोआ बिराद गोजोननाय मोनोना
ओम नोंगौ जिब-जुनार एम्फौ-एनला, एम्फौ-एनला फ्राबो बेबायदिनो जोंना आबाद माव हासार माने गोबां एमफौ-एनला बुथारग्रा मेडिसिनफोर बा मुलिफोरखौ बाहायो जायनि जाहोनाव दिनै एम्फौ-एनलानि ओ संखियायाबो खमायलांदों सानखो सुबुं सानखो मा मा बुंनो आरो जोंनि खासे हारिनि गोरोन्थियावबो बेफोरबायदि बुस्थुआ जादों होननानै
औ
जों
औ सुबुं माहारिनि लुबैसुला आखुबो होननांगोन आरो। बबेबा समावहाय लुबैसलायानोथ' जाहैबाय औ औ
सुबुं माहारिया माने गोबां लुबै ला मानो होनोब्ला जों सुबुं माहारिया ओ गुबुन जिब जुनारफोर लाइफांफोरनि फारसे साननायानो गोबां
औ नंगौ
ओमबाय
थ' जोंनि सुबुं माहारिया मानो बुजि दहा जे फिफांजों थांनानै दङ मानो होनोबा बिफां लाफां माहारिया गोमा फिनगोन अक्सिजेन महरै हां लानानै जोङो थानानै दं जेन'बा कार्बन डाइ अक्साइदखौ बिफां लाइफांफ्रा नै माने
बिफां लाइफाङा बोनानै औ अक्सिजेन हगारो
कार्बनडाइ अक्साइदआ ज सुबुं माहारिनि थाखाय बेयो मोनसे खैफोद गोनां गेस होननानै जों बुं
औ
नांगोन दा बे औ
लाइफाङासो माने बे बाहाय मा बिफां लाइफां बिफाङा जोंनि थाखाय मा होनोबा बुंहनांगोन जेब्ला आबहावायाव सांग्रांथि होनाय थ जिब जुनारखौ आंनि मोनसे गेदेर दाय लानांगौ जायो
औ नंगौ नंगौ जों सुबुं माहारिनि औ मानि मोजाङै खोनाफैयाखै आरो ना रायज्लायनायखौ एसे थाद' थाद' खोनाबाय थादों जायनि थाखाय आं औ खोनासंनो आं गोबां नाजादों बे खोनादों
अ बेफोरखौनो आङो बे आबहावा संरैखाथि लाखि लाखिनाय बा जिब जुनारखौ बोरै संरैखाथि लाखिनांगौ बेफोरनि सायावनो आङो सानदोंमोन आरो दा बेखायनो जेखियानो जादों ना जोंनि जिब जुनारखौ अनसायनाय आबहावाखौ संरैखाथि लाखिनाया जों सुबुं माहारिनि खामानि बा बिबान दा जोङो ओ फैगौ फैगौ जोङो ओ सिरियाखानायाव थांनानै
औ जुनारसालिखौ औ औ दे लोगो थांगोन औ दे दोनथ'नोसै